हेलौ अ नोंथां खोनादों अ मा खबर नोंथाङा?
ओ मोजाङानो दासान्दि। नोंथांनियालाय?
आंनाबो दासान्दि मोजांथ'दे नोंथां।
औ।
ओमफ्राय आं दा ओ बर'फोर नि गाहाय फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदों जुदि नोंथाङा सम दङब्ला।
औ सावरायजायो।
औ दा बर'फोरनि गाहाय फोरबो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बैसागो फोरबो मागो फोरबो ओमफ्राय खाथि फोरबोखो होननानै जोङो मोन थाम बुंनाय जायोना। मिथिनाय जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो दा बे मोन थाम फोरबोनि गेजेरावनो आङो बैसागो फोरबोनि बागै एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों।
औ औ।
सागो फोरबो होन्नानै बुङोब्ला जोङो ओ बैसागोखौ जोङो
औ।
सैथो सैथो दाननिफ्रायनो जोङो सैथो दाननि जोबथा खालिनो जोङो मा खालामनाय जायो सैथो दाननि जोबथा सानखालिनो जोङो मोसौ थुखैनाय मानाय बिदि लाव फान्थाव इदि नागिरनानै जोङो ओ मोसौखौ जोङो दैमायाव लांनानै थुखैनाय जायो खोनादोंना नोंथाङा? अ दा मोसौखौ बेबायदिनो दैमायाव लांनानै थुखैयो मेथाइ रोजाब रोजाबनो लावखारफोरा। नंगोना दा बे बिनि अखानायैनो जोङो मा जायो जोंनि ओनसोलावहाय गोखा गोखै बायदिसिना खांथिंनानै जोङो ओंख्रि संनानै जानाय जायो। सेजौ सेजौ दाइन दा ओंख्रि संनानै जानाय जायो। जायो जोङो एनि उनाव दा ओ बिनि अखानायै बैसागोनि सेथि सानखालि जोङो बयबो ओ न'खर न'खर थांनानै बयबो गिदिरनि मान लायो सनमान लायो उन्दैफ्रा खुलुमनानै। बेनि उनाव न'खर न'खर थांनानै खाम, जथा, सिफुं लानानै जोङो बयनिबो न'खराव मोसाहैनाय जायो। रंजा बाजानो बे बैसागु फालि बैसागोखौ जोङो फालिनाय जायो।
औ औ।
बैसागोनि जों जा गोखा गोखै जिहेथु जायो। ओंख्रि संनानै दा बे गो खा गोखै जानाय ओंख्रिनि ओ ओंख्रिनि सायाव जोङो मोनसे फोथायनाय दङ दि दा ओ बे बैसाग दाननि ओ सेथि खालार खालि थामहिनबा जोङो बैसागोआव जा गोखा गोखै ओंख्रि जायो बे गो खा गोखै ओंख्रिखो जायोब्ला जोंहालायनो गोदो गोदायनिफ्राय मा फोथायनाय दङ मानसिनियाव जा बेराम आजार ओ बायदिसिना गुबुन गुबुन बेराम आजारफोर दा जानो हाथों होननानै बे बायदिसिना गोखा गोखै ओंख्रिखो जोङो संनानै जानाय जायो। दा बेबायदि फोथायथिया नों थांमोननि ओनसोलाव ओ जोंनि बे फोथायथिजों जोंनि ओनसोलनि फोथायथिदि एखे ना नोंथांमोननि ओनसोलाव गुबुन दा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
जोंनावबो गोदोनि बायदियानो दासिमहालागै सोलिनानै दङ गोदोनि जा ओंख्रि खानानै जाबोनाय बेफोर दाबो दङ जेरै खुंखा बिलाइ, मानिमुनि, खिफि बेन्दों। बिदिनो गोबां गोबां रो खोमनि थालि फस्ला अह। निम बिलाइ
सेजौ दाइन
औ जाखिजाया गासै सेजौ दाइन। दा बि थो दाबो संनानै जायो आरो।
औ औ।
नोंथांमोननिथिं औ नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ माबायदि फालियो बे बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना
अ' दानि ओ दा थ' आङो जोंनि ओनसोलाव बोरै बोरै ओ फालिनाय जायो बा खुंनाय जायो बेखौ आं दहायनो एसे बु बुंफोरनानै होखाबाय।
दा जोंनावबो बुंनो थाङोब्ला
स्नि सानसिमहालागै रंजा बाजा बेबाय बेदिनो फालिनाय जायो आरो।
औ जों औ जोंनावबो बेबायदिनो फालिनाय जायो गोदोनि बायदिनो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै। बैसागु होनोब्ला गासैनिबो गोस गोसोआ रंजाखाङो जेरै दंफांनि बिलाइआ जेरै खिलियो बेबायदिनो गोसोआ मानसिफोरनि गोसोआबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख ख्ला गथ' गथाय गासिनिबो गोसोआ खुसि जायो आरो रंजानाय मोनो बैसागो होनबाथाय माने बोसोरनि जोबथा ना दा बैसागु जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनिया दैज्लां बोथोरा फैगोन बेनिखायनो बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिग्रोनानै हरो आरो। गासैनिबो न'खरावनो थांनानै न'खर न'खर मोसायो आरो गोजोननाय खुगा मेथाइफोर रोजाबो खाम सिफ फुं ज'था सेरजा बर' हारिनि गासिबो दामजुफोरखौ लानानै न'खर न'खर मागिनाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिनि जेरै दख'ना बिदिनो आर'नाइ फालिफोर लानानै जोंनि बर' हारिनि जा आसार दोरोङारि बेफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो आरो बेबायदि नो गुबुन हारि फोराबो जोंनि बर' बर'फोरखौबो जेनेबा माबायो आरो मा होनो बाख्नायो जे दासिमहालागै जोंनि बर'फोराबो बर'फोराबो माबायदियै खा जेनेबा हारिमुखौ लाखिगासिनो। फोरबोफोरनि बागै बेफोर बेफोरखौ गुबुनफोरा नुयोब्ला एसे बाख्नायो आरो।
औ औ दा बेबायाददिनो बैसागोनि जा सै थि सानखालि जोङो रंजा बाजा बे सेजौ दाइनथा ओंख्रिखौ जानानै जों जा बयबो न'खर न'खर थांनानै खाम जथा सिफुं लानानै जों जिहेथु ओ मागियो बा मोस थाथिङो दा बे खाम जथ था सिफुं दामनानै जा गोमसार होजासे जेसेखि हाया गोमसार होजासे दामनानै जों जेसेनो मोसानो हायो दामनानै बे मा सानो हायोब्लालायनो जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै जोंनिसै मोनसे फोथायथि दङ आ
औ औ
दा बे फोथायथिया नोंथांमोननिखिबो दङ नामा?
फोथायथिया जों जोंनि जा गैया।
अ जेसेनो खाम जथ था सिफुंखौ गोमसारजासे दामगोन एसेनो जिबौनि बिदैया गला जागोन इ दिना बुङो आरो बा जिबौनि बिदैया गला जाय जायोब्लाथ' माने जिबौनि जिबौनि मा होनो अनजिमाया खुमाय सिगोन आरो जेराव जिबौआ मोन जे सुबुं माहारिनि थाखाय एसे ओ सुथुर बायदि नंगोना नं ङा जेराव गिख्रंथाव गिख्रं थाव जिब नालाय बेखायनो एसे सुथु थुर बायदि जाहैयो बेनिखायनो जेसे हायो ए गोसा जा खाम जथा सिफुं दामनानै जिबौनि बिदिखौ गला खालामनाय एसेनो जिबौनि अनजिमाया खमायगोन इदि मोनसे साननाय दङ आरो जोंनिथिंजाय। दा बे बायदिनो बैसागो फोरबोआ बेबायदिनो रंजाय रंजा खुसियै गाजा गोमजा बयबो ओ रंजा बाजा फालिनाय जायो सोरनिबा गोसोआव रागा जोंनाय दुखु मोननाय बा गाज्रि मोननाय दङब्लाबो बेफोर गासिखौबो ज्राब गारनानै ओ बैसागो बोथोराव बयबो ज' ज' रंजा खुसि मिनि खुसि बयबो रंजा बाजानो बैसागो दान खो जोङो हगार हरनाय जायो स्नि सानसिमहालागै रंजानानै दा बेबायदिनो जोंनि बैस ओ फोरबोखौ आङो गाहाय फोरबोखौ मोनथाम होना बुंदोंमोन दा बेबायदिनो बैसागोनि सोमोन्दै जों सावरायबाय दा बिदिनो मागो फोर बोनि सोमोन्दै आं ए से बुंनो सान्दों दा मागो फोरबोआबो जोंना बे बायदिनो फुस फुस दाननि जोंनिया जेरै ओ जोबथि सानखालि जोङो, अ जोबथा सानाव जोङो फिथा सौराय देनाय जायो बर' आइजोफोरा, ओ दुगैस्रां लोबस्रां न' आरि साफा सुफा खालामनानै जोङो बायदिसिना, ओ फिथा माइरंखौ जोङो सोमो माइरंखौ जोङो मोनथाम लिटनिफ्राय जोङो सोमनाय जायो जेरै जोसा माइब्रा माथा बायदिखौ जोङो सोमना दोननानै, दिंखि बा उवालाव जोङो देनानै फिथा सावनाय जायो हरावहाय ना? आ बै दिनखालिनो जोंना दानि ओ, बर' माहारिफोरालायनो ज' ज' लोगो नांनानै हानजा हानजा लोगो नांनानै जेरै द'जोन जि जोन बा दाइनजोन लोगो नांनानै जोंना ज'यैनो अमा आरि बायदिसिना जोंना फिसिनाय जायो दा बे, फिसिनानै दोननायखौ जोङो ओ मागो सानाव जोङो बुथारनानै जयै रानलायनानै जायो। खाना जानाय बायदिसिना बि जानायखो जोंङो नुनो मोनो आरोखि। दा बेबायदिनो फिथा सौराय जा जा जाखांनानै ज' ज' बयनिबो न'खर न'खर थाङो। मागोनि सेथि सानखालि जोङो बिदिनो ओ बयनिबो न'खराव थांनानै गिदिरनि खनमान लायो खुलुमनानै बयनिबो बोर बोर लायो थिग बेबायदिनो मागो दाना बेबायदिनो जायो दा बे, मागो दाना जोङो फिथा सौराय बानायनायाव जे बांसिन जोङो माइ, ब्रा जोसाखौ जायो माथाजों जोंहाय लावदुम फिथाहोननाय मोनसे बानायनाय जायो, नाथाय लावदुम फिथाखौ मागो दानाव जायोब्लाथाय ओ मोसौनियाव दुमालु जायो होननानै जोंनियाव इसे जोंनि ओनस फोथायनाय दङ आरो आ बे दुमालु जायो मागो दानाव फिथा बे लावदुम फिथाखौ जायोब्ला आंना फोथायनाय दङ दा बे फोथायनाया नोंथांमोननियाव माबायदि रोखोमनि ना जोंनिजोंनो एखे ना गुबुन फोथायनाय दङ' बे
जो जोंनियाव जा ओ जोंनियाव जेबो फोथायनाय गै या ओ जा बेबायदिनो गोदोनि बायदिनो माखासे नेमखान्थिफोरा दोङो। थेवब्लाबो बांसिनानो गैजोबा आरो दा नोंथाङ दि जाबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ जेनेबा जोंनियाव गैया आरो ना फोथायनाय गैया जोंनि गामियाव अ जानो फिथा जानाय गेदेरखौ मान होनाय। आरो से टारिक खालि ओ गोथैसोफोरनो माखासे फिथा सौराय जौ बाउनाय बेफोरो दोङो आरो
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि हुदाया दङ'। बा बेबायदि नेम खान्थिया दङ आरोखि। दा बेबायदिनो फिथाफोरनि ओ फिथा सौराय जानाय होनोब्ला फिथाफोरनि गेजेरावनो जोङो जेरै माइब्राजों सिथाव जायो। खायसे खायसे जायगा लाना जायगानोसै। जों थावनि होनानैबो बुङो एनथाब अ बे एन। एनथाबखौ जोङो मोनै मोनथाम रोखोमनि बानायनो हायो। एनथाबाव जोङो। ओ गुर मिथायाइबो होनानै सिबिंबो होनानै। बिनि उनाव जोङो नारें खल सिना होनानैबो जों बानायनो हायो। अ। बेबायदि रोखोमनि होनानै बानायनाय दा बे फिथा सौरायाइनि गेजेरावनो नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो मा मा मुंनि फिथा बानायनाय जायो।
जोंनि औ जोंनि गामियाव बे सिथावनो हासुं फिथ दा। थाब आरो मोसौ। थाफ्ला होनो जोंनि थिं खला साफ्रि। बेफोरखौ सावनाय जायो आरो। आरो बे। गुमा होननाया। बेखिनिखौ सावनाय जायो आरो। माखासेफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि सावनानै जायो। बेबायदिनो मागो मागोखौबो जेनेबा जोंनि ओ खामानि मावनानै जा जोंनि दैज्लांसे खामानि मावनानै जा खस्थ' मोनबाय बेनि बिनि माबाखौ जेनेबा खस्थ'खौ जेनेबा बावगारथों होननानै बे मागो दमासि। खौ बर'फोरा फालिनाय जायो आरोना।
अ जा जों आबाद दैखांनानै जाखिनि। फसल मोनबाय बेखिनि अ फसल जोङो जानाय जायो आरोना। दा बिदिब्ला नोंथां जोंनि बे बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। ना नोंथां।
अ जागोन दे दोनथ' जायो औ दे